हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गोजान गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथां। नोंथाङा मा खालामदों दा?
दायो आं ओरैनोसो दं नोंथां!
अ नोंथाङा आंनो मानोबा फन खालामनायमोन
औ नोंथां आं नोंनाव मबाइल फननि खहा आरो मुलाम्फाखौसो सोंनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनानै खोन्थानो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन औ औ नोंथां। आं अब्ला फोरमायलांनोसै नोंथांसिम
औ दे नोंथां फोरमायदो!
मबाइल फना जों सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै जों दा सानना ला। नो हायो मानोना जों दानि
अ नोंथां खोनायासै
मोना।
औ औ नोंथां खोनाबाय औ नोंथां खोनाबाय दासो
अ अ अ। जेखि खामानिखौनो मावा मानो जोङो मबाइल फननि गोनांथि जायो जाना जेरावबो जेनेबा जों माहायबाफोर ओह एटिमफ्राव जोङो जोंनि आखायाव फैसा गैयाबा एबा एटिमफ्राव जोंना फैसा गैयाबा जों बख'नो थाङा थांनाय समाव आरो अब्ला जों अनलाइन पेमेन्टनि हेफाजाबजों जोङो माबाफोर बुस्थु बायनोबा जों अनलाइन पेमेन्टनि हेफा जाबजों बायनानै लाबोनो हायो बेफोरखौ
औ।
मुलाम्फानि मबाइल फननि मुलाम्फा बुङोब्ला आङो टु थावजेन टुइनटि टुइनटि आव जेब्ला जों ना करना भाइरास जादोंमोन अब्लाहाय जोंना स्कुल कलेज फ्रा जे बन्द' जाजोबदोंमोन अब्ला जोंना अनलाइन क्लासेस लादोंमोन बेफोराव जोंना मबाइलनि हेफा जाबजोंनो लानाय जादोंमोन जे फोरोंगिरिया मबाइलनि हेफाजाबजोंनो क्लासेस लानानै फोरोंदोंमोन फरायसाफोरखौ
औ।
दङ जोंना मबाइल फननि
हेलौ नोंथां।
इउटुब जोंना मबाइलावनो थाखाय
औ
एबजों
औ
इनस्टल जाखायो बियो बे एपाव जोङो जेन'बा जोंना माबाफोर हबिफोर दंबा जों माबाफोर जों मोजां आरो बेखौ फोरोंग्रा रावबो गैयाब्ला खोनायासै माने खोनायाखै नामा? अ अ अ माने जोंना मोन्स माबाफोर हबि दङब्ला
औ औ खोनाबाय नोंथां
माने सोलोंनो गोसोबा आरो जोंनि खाथि- खाला आथिखालावहाय फोरों फोरोंगिरि बेफोर गैयाब्ला जोङो इउटुबनि हेफाजाबजों सोलोंनो हायो जेरै हमना लादो जोङो गिटारफोर एबा पियान' -फोर जोंड़ो सोलोंनोबा जोङो युथुबनि हेफाजाबजों जों युथुब आवनो सेरनानै नायनानै जों बेफोरखौ सोलोंनो हाबाय आरोना जों आखाइफोरखौ मारै लानांगौ जोंनि आसिफोरखौ मारै हमनांगौ। गिथार सोलोंनोबा
औ
गासै भिडअफोर ओंखारजोबखायो जोङो इउटुबनि हेफाजाबजों गासि आरो माबाफोर जोङो फरायसालियाव थांनानै जों फोरों
फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ जों बुजियाखैब्ला जों इयउथुबाव फैनानै जों मोजाङै सोलोंना लाफिननो हायो बेहाय भिदिअफोरखौ नायनानै जोङो जोंनाव मा फोरोंदोंमोन बेखौ नायनाय फिननो हायो आरो रोंबावो जोंना गरमेन्ट एगजामफोर जि ओंखारो जोंना आसाम एबा बेलेग जायगाफ्रावबो बेफोराव जोंना मेथ्स ओमफ्राय रिजोनिं बेफोरो बिराद जायो माने बेफोरनि बेफोरखौबो जोङो फोरोंगिरिफोर गैयाब्ला जोंना खाथ थि खाला आथिखालाव फोरों फरायग्रा एबा फोरोंग्रा गैयाब्ला जोङो इउथुबनि हेफाजाबजोंनो सोलोंनो हायो बिनि प्रसेसफोरखौ जों मोनथिजोबनो हायो जों मारै खालामबा मारै सानबा जों मारै जागोन बेफोरखौ जों मारै सानब्ला मारोरैहाय ओंखारगोन मा ओंखारगोन बेफोरखौ जों गासिबो यु थुबनि हेफाजाबजों जोङो रोंजोबनो एबा सोलोंजोबनो हायो बिनि उनाव फैयो जोंना ससियेल मिडिया जेखौ जोङो बयबो इउस खालामखायो दानि जुगाव जों बयबो बाहायो बय बयबो बाहायनायखौ नुनो मोनखायो ससियेल मिडियाजों जोङो रां खामायो होननानैबो जों मिथिनो मोनो फेसबुक फोराव फट' भिदिअ फोर होनानैहाय मानसिफ्रा रां खामायगा सिनो होननानैबो आं खोनानो मोन्दों आरोबां दंबावो जोंना दा ए आइ टुइन्टि फार्स्ट सेन्सुरियाव ए आइबो ओखारावबाय बिनियाव चेटजिपिटि जेमिनाय बेफोरबो जोंना फरायनायावो गोबां मदद होयो जों माबाफोरनि फिननायफोर सोंथिफोरनि फिननायफोर बरननो थाखाय जोङो चेट जिपिटिफ्राव सोंथिफोर होबानो जोंनि गासिबो फिननायखौनो मोनजो जोबनो हायो
औ
गोबां जोङो बेफोर फिननायफोरखौ जोङो मेल्ला माने जोंनो मा नांगौ बेखौनो जोङो गासिबो गुगोल एबा इउटुब बेफोरनि मदलजों जोङो गासिबो बरनजोबनो हायो आरो ना आरो मबाइल फननि खहायानो जाहैबाय बाराद्राय बाहायनाय जोङो मबाइलखौ बाराद्राय बाहायोब्ला जोंना बिराद खहा जायो जों फरायनायावबो जोङो मबाइलल' सेरबाय थायोब्ला नायबाय थायोब्ला एबा मबाइल खौल' जों ससियेल मिडिया खौल' बारा इउस खालामबाय थायोबा जोंना फरायनाया ख बिराद खहा जायो जोङो मबाइल खौल'स थायो जों मोनसे टाइपनि माने एडिक्टेड जायो मबाइलजोंबो बारा सेरोब्ला। बेफोरो जों खहा होननानै जों बुंनो हायो आरो मेगन गारजि जानाय मबाइल बारा बाहायबाबो जोंना मेगना गाज्रि जायो जों सानफाथोल मबाइल नायबाय थाबाय मबाइल सेरबाय थाबा साब मेगनफ्राबो गाज्रि जालाङो होननानै जों मिथिनो मोनो ससियेल मिदियायावबो जोंना बिराद माबा दङ दिसएदभान्टेज जों जेखौ बुङो खहा दङ। जेरै जोङो बाराद्राय मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनानै माने गाज्रि माबायाव इउस खालामो आरोना मोजां मोजाङाव बाहाया माने गाज्रियाव बाहायो खायफा मानसिफ्रा आरोबां गथ गथफ्रा जाय गथ उन्दै उन्दै बिसोरो दाना दानि जुगाव हाय मबाइलखौसो बांसिन सेरो गेलेग्रा गावसिनि गेलेग्राफोरजों गेलेया लासेनो फुथुलाफोरजों हिनजावसाफ्राबो फुथुला एबा हौवासाफ्रा गावनि गारि मथर बेफोरजों गेले यालासेनो मबाइलावसो भिदिअ बांसिन नायो इउटुब फेसबुक बेफोरखौ बांसिन नायनाय नुयो। बेफोराव इउथुबफ्राव एबा फेसबुकफ्राव बे गथ उन्दै फोरनि थाखाय जेबो माबाफोर हगारा माने गिदिरफोरनि थाखाय बांसिन माबाफोर हगारनाय जायो। होयो भिडिअफोर बेफोरखौ गथ उन्दैफ्रा बुजिया माने बिसोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय बिसोरनि बिसोर माने बुजिनो मोना बिसोर गाज्रिफोरखौबो मोजां साननानै बि खालामबा बिदि जागोन खोमा बिदिफोरखौ बिसोरो गाज्रिफोरखौ बुजिनो लागि गाज्रि मोजां बिदि होननानै बिसोर मोनथिनो मोन नालाय जों बेफोर भिदिअ गथ फ्रा खायफा खायफा मोजांबो खोमा बेफोरो बेबायदि होननानै गाज्रि आखलबो दिन्थिनो सानो। आरो दंबावो जोंना लामा सामायाव मबाइल सेरना थायो जोंना ओ एकसिदेन्ट जानाय माबा माबि गारि गारि सालायनाफ्राव जोङो मबाइल सेरननानै गारि सालायोब्ला एबा फन रालायनानै गारि सालायोब्ला जोंना एक्सिडेन्ट जानाय मानायफोरनि मेरला जोङो खोनानो मोनदों बेफोरखौ स बेफोर बेफोरबो गाज्रि जोंना मबाइला माने बारा गार जि बुस्थु नङा बुंनो थाङोब्ला। मोजाङानो खिन्थु जोंनि बाहायनायनि हिसाबजोंसो बियोखि जों मारै बाहायो बेखौ आं आं बाहायनो होनो। नोंथां फोजोबनो सानदों आरो नोंथाङा आंनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि फोरबो नि बारै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन जोंनि बर हारियाव हाय गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ होननानै जों बुंनो हायो जेरैहाय बैसागु। बैसागुआ बरनि देरसिन फोरबो। आरो खाथि गासा सावनाय मागो दमासि फोरबो। बिसोर मोननैखौहाय आं फोरमायनो सानदों मागो दमासि आरो खाथि गासा सावनाय बे मोननै फोरबोखौहाय आं फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ औ फोरमायलांदो।
दमासि फोरबोआवहाय दमासि फोरबोआ जोंनि बरफोरनि नैथि फोरबो होननानै जों बुंनो सानो ओ बेखौहाय मागो दाननि सेथि सानखालि फालिनाय जायो। बे दिनावहाय बे दिनावहाय जोङो बेयावहाय गोदै गोदै गोदै माइब्रानि बेसादफोर जानाय जायो बेखौहाय जोङो माइ हाखांनानै जेला जोंनि माइखौ जों बाख्रियाव सोनाय थायेम जायो अब्ला जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे फोरबोआवहाय जों ओरैबायदि फालियो जे जों माइब्रा माइरंखौ गुरै जाजासे सोमनानै दोनो आरो सोमनानै दोननानै जों उवाल गाहेनजोंहाय बे बे माइब्रा सोमनानै दोननाय माइरंखौहाय जोङो उवाल गायेनजोंहाय देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो। बे अन गुन्दैखौ खालामनानै जोङो
उम उम।
बेयावहाय जोङो सिबिं सिबिंफोर होदेरनानै जों बेखौ लार रु सिथाव बिदि बानायनानै जों जानो हायो थावनि मुवा बेसादफोरजों जों बेफोरखौ बे अन गुन्दैखौहाय जों सावनानै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव फोरमायनाय दंदि फिथा जोंनि बर'नि दोरोङारि फिथा ओ फिथाखौ जायो। जोंहा मोसौआ दुमालु जायो होननानै जोंनि बर' हारियावहाय फोथायनाय द गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय द मोन आरो बे दिन दमासि दिनखालि जोंहा हासिब हासिब सुवा आरो गय बिगुर लानानै जोङो जोङो लामायाव गारैनाय जायो जाहाथे गाज्रि नोजोरा दाानांलांथों जेबो गाज्रि बेरामा बाजारफोरा गोजानाव जानगार थांलांथों जेबो दाजाथों होननानै जों बेफोर धोरोमखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ आरो बे दमासि दिनखालि जोंहा ओ फुङावनो सिखारनानै मोनसे बेलागुर सावनाय जायो बे बेलागुर सावनायावहाय बयबो सुबुंफोरानो दुगैस्रां लोबस्रां ओ लोमनानै बे बेलागुरखौ सावनाय जायो। आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दंदि जोंनि बे दुगैनायखौहाय दाउखा सिलाफोरा नुलांबा बादुला जायो। बादुलि जायो होननानै बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं बेनिखायनो
औ औ।
दाउखा सिलाफोरा नुनो मोना आरो दुगै खांनायनि उनाव सोरांसि सोरांसि बे बेलागुरखौ जिगाबजों बे बेलागुरखौ जिगाबजों खालामनाय जायो जिगाबजों खालामखांनायनि उनाव बेहाय बेखौ सावनाय सावनानै होनाय जायो बेखौनो जों बेलागुर सावनाय होननानै बुंनाय जायो। आरो बेयावहाय जोङो माइ माइ जिगाब लानानै जोङो गय थायग्रा बिफांफोर जेरेखम थाइज जौ खान्थाल गय बिफां नालेंखल बिफां बायदि बिफांफोरावहाय जोङो जिगाबजोंहाय फाननानै बे गय बिफां नालेंखर बिफांफोरखौ खानानै होनाय जायो। बेयाव फोथायनाय जायोदि ओ बिदि खायोब्ला गय फिथाइ नालेंखर फिथाइफोरा जोबोद बुरजा बुरजा थायो होननानै बर'आवहाय फोथायनाय दङ बेनिखायनो बेफोर नियमखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा फालिगासिनो दं आरो बियो मोनसे दोरोङारि फोरबो होननानै जों बुंनो हायो आरो। आरो बिनि उनाव दङ खाथि गासा सावनाय खाथि गासा सावनाय ब्ला माइ मोनफ्रुयो माइ मोनफुथारो। माइथायावबो कारतिक मासनि कारतिक मासावहाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो। बेयावहाय जोङो दुब्लि बारियाव थांनानै आलारि बाथि फोजोंहैनाय जायो। बे आलारि बाथिखौ फोजोंनायनि खारना जाहैबाय जे माइ बिदांफोरा गोलाव गोलाव जाथों। माइफोरा बुरजा जाथों बाख्रि बुंजासे माइ ओंखारदों होननानै
बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बेवहाय जोङो थाइगिर गांखंखौ लांनानै थाइगिर गांखनखौ दाननानै लांनानै थाइगिरा गांख'आ खमबा थायो। बे खमबाखौ दाननानै लांनानै बेयावहाय जोङो सैनानै लांनानै जोङो बेखौहाय दुब्लियाव जरासे आलारि बाथि सावना होनाय जायो। थाव गुबै खुन्दुं आवा खुन्दुं होननानै आरो बेजों लोगोसे जोङो फाथसिना आरो ओ औवानि गनसि औवानि गनसि बायदिफोरावहाय थाव गुबै फुननानै जोङो माइखौहाय बिलिरहैनाय जायो जाहाथे माइ बिदांफोरा गोलाव जाथों होननानै। बे फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। मानो होननानै बुंब्ला बे बेफोर जोंनि बर'नि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आजै आजौफोरनिफ्रायनो फैनाय मोनसे नेमखान्थि आरो बे नेमखान्थिखौ दासिमबो जोंनि बर' हारियाव फालिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो बैसागु।